बुंलाय नोंथां
अ खोनादोंना नोंथां आं बुंनायखौ?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दा मा खालामदों?
नै जिरायना दं ओरैनो।
होमबाथ फ्रियानो होनबा नोंथां?
औ फ्रियानो दाथ।
बिदिब्ला आं मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसो नोंथांनो कलखौ खालामनाय जादोंमोन थां सावरायनो हागोन ना दायो?
औ टपिक बा मामोन?
ओ टपिकआ जाहैबाय ओ बरफोरनि बेफार फालांगि मावनायनि सायाव ओरैनो सुंद सावराय होनना हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ औ
खावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन दे नोंथां
बिदिब्ला जागायनोसै ना नोंथां
दे जागायदो होनबा नोंथाङानो सिगांङाव
ओ बेफार फालांगि बर'फ्रा गोदो गोदाय इसेबां माने बेफार फालांगिखौ मावनायखौ नुवा खैमोन गोदोनि समाव माने मावसारनायखौ नुवाखैमोन आरो नोंथां गोदो बर'फोरा गाव गाव गायनानै मैगं थाइगंखौ गाव जानो थाखायल' गायनायखौ नुनो मोनो। दोंमोन ओ इनिफ्राय बिनि न बैनि न' एसे एनै बदल लांलाय लाबोलाय बेबायदि बदल सिस्टेमै जालायनायखौ नुनो मोनोमोन आरो आरो लोगोसे गुबुन माबाफ्रावबो गुबुन मानसिफोरनिफ्रायबो मैगंजों मैगं बेबायदिनो सोलायलायनानै गावसोरनि नांनाय संख्रि फानलुफोरखौ बेबायदि सोलायलायनानै लाबोनायखौ नुयोमोन आरो गोदो खोनादों ना नोंथां नाथाय आथिखालाव बे नाथाय आथिखालाव बेबायदि नंला माने आथिखालाव बर' फोराव गोबां जौगानाय गोबां बेफार फालांगि मावनायफोरखौ जों नुनो मोनसै बेबायदिनो गोबां ओ साक्सेस जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरो दा बर'फोरनि गेजेराव बेफार फालांगि मावनानैनो गावनि न'खरखौ सुंथानायजों लोगोसे आरो गुबुनफोरखौबो गुबुननि न'खरखौबो हेफाजाब होलांनाय बेबायदिनो जेरैहाय गिदिर फालांगिरिफोराथ' गोबां बिदिनो स्टाफ मावग्रा फोर लायो नालाय ओ बिसोरहाबो मावनानै बै फालांगिगिरिनियावनो दरमाहा सि सिथिम मोननानै बिसोरबो बिसोरनि न'खरखौ सुंथानानै लादों आरो
औ
बेबाफैरबादिनो जोङो जोंहा बेफार फालांगि होननानै बुंङोबा गिदिर गिदिर गिदिर बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला दङ जोंना बोरैहाय गोबां मैगं-थाइगंनि बागान जेरै ओ फिथाइनि फिथाइ सामथाइनि बेलायाव दं जोंहा ओरै थालिर बिफां गोबां बागान बानायनानैबो बे फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो लोगोसे ओह ड्रागन फ्रुइट बेफोरखौबो गोबां फिथाइफोर गायनानै बिफांफोर गायनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबोदों आरो तरमुस बि बायदिसिना फिथाइ सामथाय बेफोरखौबो गायनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनबोदों आरो बिब्दिनो आरो गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय बर'फोराहा ओरैहाय ना फिसिनानै ना फाननाय दाउ अमा फिसिनानै फाननाय बेफार फालांगि खालामनाय गुबुनाव बायसननानै बेबायदि गोबां नुनो मोनसै आरो आथिखालाव ओ दाउ अमा बोरमा सिथारनानै फाननाय बेफार फालांगि खालामनाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोनसै आथिखालाव
औ
आरो मा होनो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा
नोंथाङा माखासे बेफार फालांगिनि सोमोन्दै बुंलांखाबाय बर'फोरा गोदो गोदाय एसां बेबायदि बेफार फालांगिखौनो खालामस्रायामोन होनना बुंखादों नोंथाङा खालामामोन थिग नंगौ आरो फोराव गायनानै लायो जानो थाखाय बेफोरखौ गासैबो गावजों गाव न' खाथिनिजों सोलायलाय लांलाय लाबोलाय बिदिनो रानलायना जानायखौ नुनो मोननाय। जायोमोन न'आव जानानै आग्लायनाय बे गावनि न' खाथिनो सुबुंफोरनो हरनाय बेफोरबायदिनो मानोकि जिउ खुङोमोन आरो बर'फोरा नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ गोबां सोलायनाय नुनो मोननाय जाबाय जेरैबायदि न'फोराव जेसांखिनि जागोन एसांखिनिखौल' गायनाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां बेफार फालांगिनि थाखाय गोबां मैगं थाइगं गायो बैफोर मैगं थाइगंखौ आथिखालाव सोलाय सोल'बो नुनाय नुनो मोननाय जाला बेफोरखौ बांसिन हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनाय आरो बेनि गेजेरजों न'खर गसुंथानाय रां खामायनाय बेफोरखौ बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जायो। मैगं थाइगंनि बेलायावबो आरो बैफोर मैगं थाइगंखौ बांसिनै अर्गेनिक हासार बाहायनानै गोदो गायोमोन नाथाय आथिखालाव बांसिन बिदिनो बिगियानारि मुगाजों ओंखारनाय हासार बायदि होनानैसो गायनाय जायो आरो बैफोरनि गेजेरजों
बेफोरनि अनगायैबो माखासे जेरैबायदि जेरै जानाय बेदरफोर अमा दाउ ना बेफोरखौबो गोदो गोदाय न'आवनो माफा मानैल' जानो थाखाय बर'फोरा फिनानै लायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोर
गोबां बुरजा बुरजा फार्म खुलिनाय बा न'आवनो बुरजा बुरजा लानानै बेफोरखौबो बेफार फालांगियाव ओ मानो फाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोब गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोननाय जेरैबायदि अमानि फ्राम खुलियो आथिखालिव बैफोर अमाफोरखौ फोराबो जेरैबायदि न'आव फिसिग्रा अमा गोदोनि बे अमा नङा सालानि अमा बेफोरखौ बांसिन बांसिनै फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरखौ दानि गोदोनि बायदि मानेखे गुन्दै बेफोरजों फिसिनाय जाया गुन्दै थास'फोरजों बे मेडिसिन बायदि होनानैसो थाब देरहोनानै फाननायखौ नुनो मोननाय जायो
औ
बिनि गेजेरजों जेरै दाउआबोथ' मोननै रोखोमनि नुनो मोननाय जायो जेरैबायदि लकेल दाउ आरो सालानि दाउ बेखौबो मानेखे न'आव फार्म खुलिनानैनो आथिखालाव फिसिनानै गोबां रां खामायनायखौ जों नुगासिनो दं आरो बिनि गेजेरजों जों जेरैबायदि जिनि बिथिंखौबो बुंनो हायो सिखौबो गोदो गोदाय बर' आइजोफोर आइजोफोरा गंफ्रोमबो न'खरावनो गाव गावनि गाननो थाखाय जोमनो थाखाय गासिबो जिखौनो गाव गावनो दानानै लायोमोन आरो बेफोर जिफोरखौ मिथिंगानि निफ्रायनो बुथुमना गाब गानानै आरो एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनानै दानाय जायोमोन नाथाय आथिखालाव बैफोरखौ बेबायदि दायालासिनो नाथाय दालासिनो हाथाय बाजारावनो गोरै गाहायै मोननाय जेरैबायदि मिसिन बायदि बायदिजों सानसेयावनो दानाय बैफोर जिफोरखौनो बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो बिनि गेजेरजों सासे आइजोखौबो जाफुंसार जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बिनि गेजेरजों गावनि गथ' गथाय फिसा फिसौखौ माने गेदेर गोजौ सोलोंथाइ होनो हानायखौबो जों नुनो मोननाय जादों आरो बिनि अनगायैबो जों जेरैबायदि बिदि बर'फोराथ' आबाद गाहाय हारि हिसाबै आरो नोंथां। बिसोरो गोदो गोदायनिफ्राय ओंखायनो आबादखौ मावनानै जानाय हारि हिसाबै आबादखौनो थांना थानायनि गाहाय जिउ राहा लामा होननानै सानोमोन। नाथाय आथिखालाव बैफोर आबादखौ एसेबांबो माने गे बांद्राय माइनि आबादखौ एसे जोंनि ओनसोलाव एसे खमायनायखौ नुनो मोननाय जाबाय। मानोना आथिखालाव गोदान बि गियान मुगाजों ओंखारनाय जेरै नोंथाङा बुंदों थालिर, थालिरनि आबाद बेखौबो मावनाय नुनो मोन मनाय जायो। जेरै स्ट्र'बेरि आरो बेनि अनगायै ड्रागन फ्रुइट बेफोर फिथाइफोर खौबो आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो। जेरैबायदि माइनि आबादाथ' गोदो बोसोरसेयाव खेबसेल' गायनाय जायोमोन। बिनि थाखाय आरो माइ आबाद मावोबा गोबां खस्थ' मोनो जेरै सान्दुंजों अखाजों सौसिनानै बो गायनांगौ जायो। नाथाय बैफोरखौ गायोब्ला एफा एनै बाबो जों रेहाय मोनो होननानै जों साननानै मानेे बेफोरखौ गायनाय जायोनो आरो, आरो बै फोर बांसिन फालांगियारि बिथिङाव दावगानाय होननानै जों सानो आरो बिनि थाखायनो आरो जेरैबायदि जोङो
आथिखालाव गोबां बेफोर फालांगि होनना बुङोब्ला गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि मावो बर'फोराबो जेरैबायदि मोसौनिबो बेफार फालांगि मावनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिनि गेजेराव मुवा बेसाद फान्नाय, गावनो गाव दखान सिथर बेबायदि खुलिनानै गावनो बेफार फालांगि मावनाय, बेनि गेजेरजोंबो सासे मानसिया सासे गंसे न'खरखौ गोग्गोम आरो गोख्रोङै सुंथानो हादों आरो। नोंथाङा आरो बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङाबो गोबां मिथियो माथो बेफार फालांगिफोरनि बागै बर'फोरनि बागै ना?
मानेखि आथिखालावथ' गावनो नुबोबाय थाखानाय नालाय मेगनजों। नोंथांनि ओनसोलफोराव बेबायदि सासे जाफुंसार जानाय नुदों नामा?
जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो गोबाङानो दं बेबायदिनो जेरैहाय ओ गय बायदिसिनानि बेफार फालांगि खालामनानैबो आरो लोगोसे बायदिसिना जिब जुनार जेनेबा बिदिनो दाउ अमा बायदिसिनाफोरखौहाय बा गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनानै जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय लाबोनानै गुबुन दाबसे जायगायाव साप्लाय हरनाय बेबायदिनो बेफार फालांगि खालामनाय गोबां नुनो मोनो।
औ।
बेफोरबायदिनो आरो लोगोसे नोंथाङानो होनखादोंदि जेनेबा टाउन सहराव माखासे गला खुलिनानै गावनि न'खरखौ सुंथानाय खौबो जोङो गोबां नुनो मोनो आरो।
औ।
गोदोहायथ' बेफोरबायदिखौ नुनो मोनामोन नाथाय आथिखालाव जुगा सोलायबोनाय लोगो लोगो दाथ' ओ इडुकेटेड जाजोब्बाय नालाय बर'फ्राबो बांसिनानो, बेनिखायनो बेफोरखौ दा मिथिनो मोनबाय बर'फ्राबो
औ।
माबोरैहाय गावनि जिउखौ सुंथानानै माबोरैहाय न'खरखौ मोजाङै ओ दैदेनलांनांगौ बेखौ मिथिनायलाय बिसोरबो गोबां बेफार फालांगि खालामनो रोंबाय आरो दानिया जोंनिया बर'फ्राबो।
औ।
ओ
आथिखालाव आरो खोनादो आथि औ। आथिखालाव आरो बेफार फालांगि खालामनो थाखायबो गोबां सोलोंथाइ लायो। आरो बेफोरनि थाखायबो एस्रा जोंनो सोलोंथाइ होनाय जायो। जेरै बायदि बबे आबादाव माबायदि बेसां हासार होनांगौ बेसेबां दै होनांगौ बेफोरखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंबो फोरोंनाय जायो बिनिखायनो बिसोरो बेफार फालांगियाव एसे दावगासिननाय आरो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय सासे सुबुङा गोबां लेंगुवेज माने राव रोंनांगौ जायो। मानिका नों बिस बिसनेस आव थांनाय लोगो लोगो गोबां सुबुंफोर नोंनियाव सोंनो फैगोन। आरो माबे बेसादखौ मा बोरै बेसेबां रेसाव फाननांगौ बेसां दामाव फाननांगौ अब्ला बेसेबां आव मुलाम्फा जागोन नों बे फोरखौ मानेखि सासे सुबुंनाव गोबां गियान थानांगौ बिनिखाय
बेफार फालांगि खालामनायाबो मानेेखि सासे मानसिनि थाखाय गोबां मानेेखि गोग्गाथाव आरो बे जाफुंसार जानो हानाया बेनि थाखाय रावनि बिथिंथिं लानानैबो आरो सोलोंथायारि बिथिंथिं लानानैबो गोबां मानेखि बेहा रोंगौथि था जानायनि गेजेरजोंसो जाफुंसार सार जानो हायो बेनिखायनो बेफार फालांगियाबो सासे मानसिखौ जाफुंसार जाहोनायाव गोबां मदद खालामो आरो आरो बिनि थाखाय गोनांसिन मोनसे मा आयदायानो जाबाय जोंनो सोलोंथाइ सोलोंथाइखौनो नांथारगौ आरो। आरो बेनि सायाव राव नोंथाङा आरो
औ ओ सोलोंथाइ नङाबा जेबोआनो जायाबायदि जेनेबा माबा मोन से मुवाखौहाय फाननानैहाय बेवहाय जेनेबा दाजाब दानख' हिसाब खिथाबखौ रोङाब्लाथ' बेथ' जानाय नोङाना। बेनिफ्राय बेसेबां हरनानै बेसेबां लाबोनांगौ बेफोर खौ रोंनांगौ सासे मानसिया बिनि थाखाय जोंनो सोलोंथाइया गोनांथार आरो सासे बेफार सासे माने मोजां गोख्रों बेफार फालांगि जानो थाखाय अखल बेफार फालांगियाथ' अखल जोंनि बर'फोरनि गेजेरावल' जाया नालाय। गुबुन हारिफोरजोंबोथ' बेफार फालांगि खालामनांगौ जायो नालाय। बेनि थाखायनो रावाबो नोंथाङा बुंनाय बायदि। रावाबो गोनांथार आरो जोंना राव रोंनायाबो।
औ।
ओ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नोंथांजों रायज्लायना गोजोननाय मोनबाय।
नोंथां जागोन दे नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथां।
औ दे नोंथां औ।